खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ।
दा आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना? दा आयदायानो जाबाय जोंनि मैगं थाइगं जानाय जे जों बर'फोरा मा मा मैगं थाइगं जायो।
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ बर'फोरनि मैगं थाइगं जानाय ना होमबा आयदाया
औ औ नंगौ।
जोंहा जि बर'फोरनि जानाय मैगं थाइगं बेयो बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि जानाय जे मैगं थाइगं बेयो एक्सट्रा आरो जि गासै बुहुमावनो जानाय बे मैगं थाइगंखौबो जों जायो बर'फोरा जायो।
औ
ओ जोंहा जि बर'नि जानाय गोबां मुंदांखा मुंदांखा दं जेरै सबाय खारै, सबाइजों दाउ, दाउ बेदर जोंहा अनला खारै अनला खारैयाव औवा मेवाइ बायदिसिना दाउ अमा आरो अमा बेदर बे जानाय अमा बेदर मोनसे जिब बियो गोबां मुंदांखा बर'आ अमा जायो होननानै मिथियो जायखौ अमा जाग्रा बर' होनना मिथियो। गोबां बिदिनो दंबावो जोंहा नारजि अमा नारजि अमा बायदिसिना बिदिदों जोंहा मैगंफोरनि मादाव जोंहा ओंख्रिफोरनि थांबाय ना जोंहा मै सुबुंफोरनि मादाव लाइ लाफा बुथुवा जोगोनार लेस्रा थायसुम बायदि। बायदि बायदि जाबावो आरो। गोबां मुवा बेसाद एबा मैगं थाइगं जायो। ओ बे जि बर'फोरनि जानाय बे बर' फोरनि जानायनि जि ओ दिहुननाय दिहुननाय मावथांखि बि दिहुननाय जि हाबाफारि बेखौ फंनैसो बुंनो सानदों आङो। जे बर'फोरनि जानाय बे बर'फोरनि जानाय अमा अमाखौ बुंसै आङो ओ बे मोन से जिबि अमाखौ बर'फोरा जायो आरो मुंदांखा। ओ बर'फोरा अमाखौ गावनि ओ हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबनानै फिसा बायना लाबोनानै जि गावनि न'आवनो बेखौ गुन्दै गुन्दैजों फेदेरनाय जायो गोबां ओ हाग्रा बंग्रा एबा थास' थाला बायदि मुवा बेसाद मैगं थाइगंखौनो रुनानै बेखौ न'आवनो फिसिनानै फेदेरनाय जायो।
औ
बे बे अमाखौनो फेदेरनानै गिदिर जायोब्ला ओ जि फाननो लाङो एबा रांखान्थिनि थाखाय ओ हाथाय बाजाराव फाननो लाङो बे फाननो लांनायखौनो जोंहा जि ओ बायनानै लाबनाय जानाय प्रसेस बेदर गोदानानै फाननाय बे बेदरखौ बायनानै लाबोनाय जि जानाय प्रसेस बेखौ जोंहा मोनफिननाय जायो। मो जि जानाय जायो बेनो मोनसे मावथांखि जि अमा जानायनि आरो गोबां मैगं थाइगंआनो जोंहा ओ बर' ओ हौवाफोरा एबा बर' सुबुंफोरा गोबां न'खर न'खरावनो ओ दुब्लि गावनि दुब्लि फोथाराव एबा गावनि न' उसुंसेयावनो खना खनलायाव एसे हा दखरसे थानायावनो जि बर'नि लाइ लाफा गोबां मैगं थाइगं लाइ लाफा सुखा फालें बेखौ गायनानै गावनि जानायनि थाखाय ओ ओ खालामनाय जायो। एबा दिहुननाय जायो लोगोसेनो गोबां आबादारिफोरानो गावनि रांखान्थिनि थाखायबो जि दुब्लि फोथाराव बे मैगं थाइगंखौ गायनाय जायो बेफोरखौनो जों गायनानै फाननानै बेखौनो जायो। बेखौनो गायफिनो बेखौनो जायो बिदिनो रिसाइकेल एबा साइकेल जाबाय थायो। जोंनि बर'नि जानायफोराबो गोबां रोखोमनिदों गोबां जाथोनिदों गोबां गाबनि दों गोबां बिबांनि दों। ओ जोंहा बर'नि जानाय जि बेफोर गोबां हादान एरिया हासार गोनां जायगायाव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। बे बर'नि थास' जानाय थास' बिबार आइथें बेफोरबायदि जानायखौ नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा? एसे फोरमायना होननाय खोनानोदां?
नोंथांङा खोना औ अनलाजों दाव। बैफोरखौ जोङो जे हाबा
औ
हाबायाव जे
द
सुनिख अब्ला बे हाथासुनियाव हिनजाव गोदानखौ अनलाजों दाउ संहोनानै जोङो लानाय बैखौबो नुदों।
औ
औ आरो जोंहा जे हाबा जायोब्लाथ' जों बर'नि हाबायाव अमा नोंथाङा बुंलांनाय बैथ' थाखानांगौ आनो बैखौथ' नांखाथारगौ।
औ
बिदिनो जों बर'फ्रा जायों बुंब्ला दा नाथाय जों अमाब्रेदफोरखौबो जे मास मानसि थैब्ला जे खुंनाय जायो कास एबा खारजो बैफोरावबो अमा जों नारजि बैफोरखौ होनाय नुयो। बैफोरखौ जे बर'नि जाग्रा एबा बर'नि जानाय बुंनाय जायो आरो।
औ।
आरो बिदिनो आरो जोंहा बैसागो बोथोर सफैब्लाथाय
औ
बै बर'फोरा जे अमाजों बे सेजौ सेथा मैगं थाइगं बैफोरखौबो संनानै जानाय नुयो आरो। बेफोरखौ लगायजोबनानै संनानै जायो।
औ
आरो बर'फोरखौबो जे अनला संनो एबा सबाय संनो जोंनो खारै नांगौ जायो।
औ औ।
बै खारैखौ जोङो थालि बिफांनिफ्राय मोननाय जायो आरो।
औ औ।
बै जे थालिर आयथा थालिर बै आयथा थालिर खौ बिफांखौ दानफायनानै बैखौ ससे ससे हास 'ना बेखौ जिरनानै जे सान्दुं नां-नांनाय जायगा
औ
बैयाव फोराननानै एसे बेखौ गोरान जाबाथाय
औ
सावो आरो बै सावनायनि हांगारखौ जोङो दै होनानै जि जों एबा जायखिजाया बेसाद जों सरनाय जायो सरनानै बैनि रोसियानो खारै जायो आरो। जों दा खारैखौ जोङो मा मा ओंख्रिआव होयो होनोब्ला अनला सबाइ बिदिनो गोबां दंबावो आरो। जे खारैखौबो मोनसे बर'नि जाग्रा एबा बिदि बुंनाय जायो आरो। दा जोंहा मैगं थाइगंनि बेलायावथ' जों बर' फोरा गासै मैगंखौनो जाजोबो बुंजायो। दा
माने बर'नि मैगं थाइगं जि मैगं थाइगंआबो बोथोर लाना बोथोर गोबां रोखोमनि जायो आरोना। ओ गोबां रोखोमनि जायो दैज्लां बोथोराव गोबां खायसे आरो दैज्लां आरो मेसेंआव मोननैयावबो जायो मोननै बोथोरावबो जायो। जोंहा मोननै बोथोरावबो जानाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा लाव जोगोनार। बेफोरबायदि ओ मैगंआ जायो आरो गोजां बोथोर ओ जि मेसें बोथोर मेसें बोथोराव जानाय जि मैगं थाइगं बुङोब्ला जोंहा आलु भिन्दि बेफोरबायदि ओ मैगंआ जायो। आरो दैज्लां बोथोरनि बर'नि जानाय मैगं बुङोब्ला जोंहा ओ लावआबो जायो लोगोसेनो मैथा ओ भिन्दि बेबो मोननै बोथोरावबो जायो। लेस्रा औ लेस्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि दोङो। बिदिनो बायदि बायदि जाग्राखौबो जों जायो बर'फोरा। अखल बर'नि जानाय बुङोब्ला दावैसो बुंनानै थांखाबाय अनला खारै नारजि खारै जोंहा नार्जियावबो ओ खारैखौ होनाय जायो जोंहा अमा बेदरजों नार्जि सङोब्ला बेखौ खारैखौ खारैखौबो होनाय जायो। जोंहा जि नोंथाङादि दानि बुंखांबाय बै बैसागु बोथोराव एक्स' एकथा मैगं जायो बै एक्स' एकथा मैगंफोरानो जादों हा मिथिंगानिफ्राय मोननाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओ खानानै लाबोनाय बे मैगं जायखौ जों बर'नि जि बैसागुआव जानाय जायो। अमा बेदरजों बे मैगं बे मैगंनि एक्स एकटा मैगंनि जि खांनानै जानाय बे खौ जोंहा मुलि मुलि हिसाबै मेडिसिन हिसाबै गावनि देहाखौ राफोद खालामनो गावनि जि बेराम आजार खौ फाहामनो बे एकस' एकथा मैगंखौ खानाय जायो। बेफोरखौनो बर'नि जानाय मैगं बुंनाय जायो आरो।
दा जोङो जे गोबां बर'फोरा जे जायो मैगं थाइगं एबा बैसागोआव जि बै सेजौ से था मैगंखौ अमा बेदरजों संनाय जायो। बैफोरखौ जोङो गोदोहाय थालि फस्लायाव जानाय नुबोदोंमोन आरो जों जे दानि मु जुग दानि जुगाव जे गिस अवान टाइम दिस बैफोरनि सोलायै जों गोदोनि सुबुंफोरा जे थालिर फस्ला एबा थालिरनि दनायाव बैफोरखौ जायोमोन आरो
औ
आरो बेयावल' नङा जे हाबा एबा बैसागु बेफोर फोराव जे बै अवान टाइम दिस बेखौ बाहायालासिनो जोङो थालिरनि फस्ला बेखौ बायनाय नुयोमोन
औ
दा होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
गोबाङानो सावरायनो
औ
औ
औ